हेल' नोंथां।
औ हेल' खोनादों नोथां।
ओ खोनादों नोंथां
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम जासिहरनाय थाबाय
औ आंनिफ्रायबो
औ दा आं नोंथांजों सावरायनो सानदों ओ बेखिनिखौ नोंथाङा सरायना होबानो जाबाय आं नोंथांखौ खावलायहरनि ओ नोंथाङा दा ओ सासे केमेन केमेरामेन एबा गुबुन-गुबुन जायगायाव खेबहयो आरो नोंथाङा खारसायनावो माबाफोर गोसो दं नामा आरो मायावबाफोर एसे काल्सारनि बागै आरथि हिसाबै मायबाफोर एसे लादोंमोन नामा। आरो बेफोरनि बागै केमेब केमेरामेन नाव ओरैनो मा सिस्टेम बुजायो नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे गुवारै फोरमायना होायोब्ला मोजां जागौमोन नोंथाङा।
औ स'आंथ' दा केमेरामेन ओं आर्टिस्ट बेबो खामानि मावो
औ
बिदिनो एसे एनै आर्टिस्टनिबो खामानियावो आं दा ओरै केमेरानि बिखय बुंनोसै आर ना आं-आं माने केमेरा खेबो जेनेबा आङो बिदिनो एलबाम सुटिं खालामो बेनिफ्राय बिदि बिदिनो फिलिमबो खेबो आर ना बेनिफ्राय आगोल फिल्म खेबदोंमोन आङो मोनसे राहा फिलिम होननाय उम बेनि एक्सपिरियेन्सखौ खिन्थसै आं माबैसामोन खोनादोंना नोंथां बे फिलिम खेबनोआङो जोबोर खस्थ' जादों आरो ना।
औ नोंथां।
गोलोम बोथोर हमाव खेबदोंमोन आङो उम खस्थ'बो जादों आरो जोबोर गोदान एक्सपिरियेन्सबो मोनदों बेयाव किसिमान सोलोंनोबो मोनदों
औ नोंथाङा ओरैनिफ्राय केमेरामेन केमेरामेन खेबनाय एबा ओ बेफोराव मा सिस्टेम लानाय ओरैनो पार दे लानाय ना मान्थलि लानाय बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना हरदो
औ आं बेयाव इखो पेकेज सिस्टिमै लादोंमोन आरो ना टटेलि
दा आरो नोंथाङा ओ नोंथाङा दे दा बे राहा मबियाव ओ केमेरा मेन केमेरा मेन
खोनादोंमोन नोंथां
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों खोनादों
गोदान हिसाबै आङो पेकेजै लादोंमोन आरोना फिल्म जोबजासिम आङो थारटि थावजेनाव मावनो होदोंमोन नारा इडिटिं प्लास ओ फयस एन इडिटिं
औ ओरैनो नोंथाङा ओ औ खोनादों नोंथां ओमफाय ओरैनो नोंथाङा बेफोरनि औ खानादों खानादोंना
मोजां खोनायाखै नोंथां
अ आंथ' खोनादों नोंथां। खोनाबायना हेलौ हेलौ नोंथां खोनादोना हेलौ हेलौ नोंथाङा एसे नेटनि प्रब्लेम जादों नामा हेलौ। खोनादोना नोंथां हेलौ नेट नाङाखै नोंथांना हेलौ